आङो गोलांदों आब'
ए ना गुरहैया
बेलासि बाय ना गुरहैथ'ला।
आंना खबाइयानो बायबायना।
है फिनदोब्रा गोदान हेबफिनदो।
ओम बेखौनोथ' हेबनांसिगोन दाखालि हाय हेबनो हैदोंमोन आं आङो गैया बानायग्रायानो गैयाना
ओमफ्राय
जेखायाबो बै उनाव एसे गब्लंबाय
नों खाफ्रानो रोङा
थिंजाय ना थाग्रा ना थाग्रायानो गब्लंबाय बे औवा मोनसेया दाखालि ओरै बुद्रुन बोनायावनो औवायाव नांथाबायना
उम
गैला बायजोब्बाय बाय बायजोब्बाय माने एसे बायबाय आरो
खाफ्रायाखै
फ्रानो रोङा जाहैबाय ना।
आयै
औ मा ओंख्रि जाया
मा?
मा ओंख्रि जाया
ओंख्रिया माबासो दालि ओंख्रि ओमफ्रायो सबाय बिमा फाजा
ए आंना खान्थाल बेगर खान्थाल बेगरजों नाथुरजोंमोन। ओमफ्रायो मैथा होनो मोनासै मैथायानो गैयाना थैजोबबाय मैथाया
आयो गोथाव जाथारगौमोन मैथा होनो मोननायबा।
औ आंहा सानदोंमोन मैथाया दं होखायो साननानै बाजाराव मैया लानानै फैयासै
एह
दानाबा मैथाखौ दहय फुङाव संबाय मा ओ खान्थाल बेगरखौ संबाय दाना खान्थाल बेगर गोजा मैथाखौ नुवासै मैथाया लाइ होननानै सोंबाय आं
ओमफ्राय।
मैथायानो गैयाबा थैजोबबायसो होनबाय
दाना गैला
अखाबारा जा
अखा बारा जानानै गैला थैजोबबाय नोंसि
दाउ जोंनाव मेर्ला मैथा दं।
हाब नोंसिना थैयाखै नामालै
गैया थैयाखै जोहा फानहरलायबावसो रां मोनबावो फाननानै
जोंना दै थाजोबो बारियाव
उम जोंनाबो सिथ्लाजों ओरैजाय बोहैबोजोबो अब्लाबो थादों आरो
उम उम जोंना माइया गायगासिनो दङ दाखालि रबिबाराव
एह
खोथिया फुदोंमोन दाखालि मा होनदों
बेसे बुरजा गायदों
ओरैनोथ' जोंना माबाल'सो बिगानैल'सो हाया। न'आव दा बेखौनो बेखौनो न'खरथामजों गायो न'खरथामजों गायनानै आरो मा होनो बेखौ आदि लाबावो आरो बार' बिघा आदि लायो। मा होनदों?
दा मोनानि संनाय मैगं खादोंना खायाखै होनदों आरो आया?
ए मा ओंख्रि संनो नागिरदों?
खांख्रिखला खादोंमोन आङो
ए खांख्रिखलाखौ माजों जागोन?
आलु हुदेरनानै लाब्रा
एवगोन लाब्रा उम। नै अखाबो खोरोमबाय माथो जों रायजलायनायावसो अखा हाबावगोनदां दिनैबो
जानो?
बिराद अखा हाबावगोनदां
बारफोराबो फैगोनसो नामा?
फैनो हागौ। आंहा बाहेरायाव जिर जि लामनानै दोनदोंमोन। नै दाथ' दाथ' बायजोआवसो दंफैयोना मानसिया
अबहाय दं।
रिजाय फैग्रायाव मावख'आव दंफैयो मावख'आव उम मावख'आव दङ। दा दसे थाब थांनांसिगोन। मुंसाय होनो फैदों। फैजोबदों गासिबो फुंनिफ्रायनो दिनै नांगौमोन नालाय फुंनिफ्रायनो साफा साफा होनानै थांजोबबाय नै। दा जोंहाथ' फरायसालि थाबाय नालाय
औ।
बेखायनो लेट जाफैबाय आरो।
गरम बन्द' मोनाखै?
गरम बन्द' मोनबाय गोलोम बोथोरनि बन्द' खौ मोनबाय दिनैनिफ्राय जागायबाय।
ए।
बेनिखायनो जोंहाबो दिनै एसे जालुनाय दंमोन जमा जानाय। जानानै उम जाबाय बिदिनो बि जाग्रा जायगाफ्राव जेखौ जेखौ मोनजायो बेफोरखौनो जाहैलाबायबाय।
औ।
माबा दंमोन जोनोम साननि जाहोनाय दंमोन।
ए।
रिनि सासे फोरोंगिरिनि जोनोम सानै फोरोंगिरिया गावसिनि जोनोम साननि जमायै जाहोदों। बेखौ जाबाय जानानै फैबाय।
बेसे समाव
मा मा होनदों?
बेसे समाव फैया?
समा नै दा बावैसो।
ए
दा बावैसो फैदों थामजि मिनिटसो जाबायदां।
उम
थामजि मिनिटसो जाबाय। ओमफ्राय माबोरै दं?
आं मोजाङैनो दं।
मोजाङैनो दं दा जानाय लोंनायफ्रा थिगैनो दं।
दङ
ए बाहेरायाव थांनो मोनथाराखै?
गैया। जेरावबो थांनांआखै।
दालाय आरो अखाबो हादोंमोन आरो दिनैथ' सान्दुं दुंबाय। दिनै सानदुं दुंनानैथ' माबायानो जायासैना
हा
मा होनो दिनै सानदुं दुंनानैथ' बिराद गोलोमदोंसो ना।
ओं गरमानो बिराद माबाथार। बारा जाथारदों।
बारा जाथारदों। दै लोमाखै?
हा
दै लोमाखै?
दै लोमला बायथ'वाखै।
हाबायावथ' दै लोमसो गारदोंमोन ना?
उम आदैसे आदैसे जा-
आदैसे आदैसे जालायनाय बे दै लोमलाबायायनाय दै लोमला- बायनाय नुनायखायनो थांखायासै।
नोंसाराथ फैनो मोनासै।
सानसे सिगां थांबायना दाना थांनो होननानै जोङो रेडि जाजोब्बायमोन। जाबायसो माथो आंनालाय बाहायनायालाय।
ए
थां सानसे सानसे सानसे सिगां थांनो होननानै जोङो थियारि जाजोब्बायमोन दानाबा अखाया बारानिफ्राय बारा बारानिफ्राय सानसे सिगांथ' नङा हाब खालि आरो। दानाबा अखाया बारानिफ्राय बारा बारानिफ्राय बारा हाबाय दाना मानसिफोरनि बेयावबो नुबाय जानबुंआवबो नुबाय दै लोम- लाबायनाय माब अदाबखौनो दै लोमहैजोब्बाय ओंखाम-ओंख्रि संनायाव अरा अरा एखे- बारे गोमोरहैजोबबाय बोस्लायनांलायनाय नुबाय आरो उम ओंखाम जानायावबो आथिङाव आदैसे आदैसे दै नुबाय। जानाय नंला खस्थ'- खस्थ'सो हैनाय जागोन थांनानै होननानै थांनाय जायासै।
खस्थ' मोनदोंहाय मानसिफ्राबो जानो।
मा होनदों?
खस्थ' मोनदों मानसिफ्रा बिरादनो।
हम खस्थ' नुहुर- दों बेखायनो आरो अखायाबो एसेबो नागारथाराखैना
आरो अन्थाइ फैनायालाय
अनथाय फैदों जेसेबां अखा - अखाजों लोगोसे आरो अन्थाइ
बिबार बायदिसोलायबाव
बिबार बायदि नङाबा बिराद फुरहाबलायखादोंना अखा
अखाया मा एसो बांसिन
अन्थाइनो बिराद फुरहाबलायखादों
बोरैबा बिबार बायदि दावदै फुल बायदि बेबो फैलायलायदों रिगि रिगिद गोनांलाय
रेगि रिगि गोनांबायायथ' आरो जोंबो बैयावसो दंमोन ना
औ मानसिफोरा गारिजों फैग्राफ्रा ग्लास माबानाया गावजानो गिलायनानै दस थाथथ'लायनानै माबालायदों नो
औ ख्रि - ख्रि -ख्रि - ख्रिक होनलायलायदों ना
लामानिफ्राय थांफिनदों नो
न'निफ्रायनो बिराद हाखा माने जों न' सिङाव थानायावनो नो जों न'सिङाव थानायावनो बिराद बै थिंनि न'फोरावथ' माबाखादों गोलैनाय- खौनो खार-खार-खार-खार अन्थाइ सिरिनाय खोनाजोबखादों
ओ जोंना साहानि न'आव गलंदों नोदों थिङा ओमफ्राय गोदान होजोबबाय दाख्लैहाय
औ गब्लं- दोंथ' बिराद मानसिनि न'फ गब्लंदों औ गब्लंजोबदों
दा मोनायाव मा ओंख्रि संगोन मा जा-
दा मानि याव दा मोनायाव मिथिथवा आं- बो न'आव थांथ'वाखैना न'आव थांनानैसो दा मैगं बुथुमनोसै आरो माइ गायनानै फैग्राफोराबो मा होनो दाउदैफोर जानो हागौ दिनै
दावदै
दाउदै बिदि जानो हागौ जि मिनिट जाबा दानोमोन ने?
जिसे एसे जिसे थामजि मिनिट- फोरबा दानजायो
आतसा
जिनै-जिनै मिनिट एसे बारा जायो नालाय
औ
खोनादों आब'?
दा दाननांसिगौ नामा?
जिसे-जिसे थाम जिगु बा दान
औ दे
उ
नोंस्रालाय मा ओंख्रि संनो नागिरदों होनदोंमोनलाय?
जोंना खांख्रिखलाजों आलु लाब्रा
ए
नोंसिना दुब्लि बारियाव ना मोनाखै नामा?
जोंनि दुब्लि बारियाव ना थाया बेलावसो थायो। जोंनि दुब्लि बारियाव बेदलावसो बेद लाव बारिस
गांजेमा मोनो ना मोना?
गांजेमा आरि मोनबोआखै जेबो बै खाथिनि फुख्रियाव मानसिफ्रा सायो ना सायो। बेखौसो मोनो। मानसिफोर सानायखौसो लानानै फैयो आइया। बायनानै खोनायाखै आङो।
दामाबो बारा एजा गोथाव मोनलायनायखौनो मोनला। माबो बारा?
लामायाव थाबायथारा नोङो?
हा
लामायाव थाबायथारा?
आंनि बै लांगोनासिमल' थाङो।
ए दाननोसै आं दे।
औ औ दे ओ